ओंखाम खौनो दाबो सङालै सानै मानसिफ्रा मानसि गोजौ मानसि गाहाया
ए
फाग्लासो दहायनिफ्रायनो आं बादों गाबोन संगोन होनबाय आंङो संद होनबाय थाबखौनो सङा नै उखैबाय माबाय मेंंबाय बल जोनानै।
हाब दाबो सङा आरो।
खालामदों नोंलाय सङा
आं ओरैनो दं जाखांना ओरैनो जिरायनानै दं जाखांना ओरैनो जिरायनानै दं उन्दुला ओंख्रिलाय बेदरखारा मा होनोमोनलाय। दहाय साननि दालि आलु। माबानानै संनाय आमफ्राय। ब्रयलारजों मैथा बांगाल। फाजा। नोंसोरलाय मा ओंख्रि संगोन?
जोंना गैयालै सामफ्रोमबो बे दालियानोसै आमफ्राय। सवाबिन आनोसै। सयाबिन दं सयाबिन फाजा एवजानोसैय मैया होलांनाय सासे मानसि बे दं आरो। औ फाजा एवजायोना मायो।
बेदर मोनजा थाराखै दा सानन्दि?
बेदरा नै दहायसो माबायाव जाना फै बेयाव मा होनो माबा ओंखाम जाग्रा बेयाव जोंनि माबायाव ह बै खाथियावनो। हटेलाव जानानै फैदों हैइ माबासो ओ सै माबाया खानाय जायलाया।
औ।
बेजों थांफानानै माबा गारिनि माबा लागायदों बियो पप लाइट मा होनो बिखौ लागायदोंमोन। बेयावनो बियो जाहोनाय जाबाय आरो। आमफ्राय आं। हरबाय सासे मानसि गोजौखौ नै इयाव थाग्राया मोनथिया मोना खै मालाय गावहा लागाइबाय। मोनबाय खोमा दां दाख्लैफोरनिखौ। क्लास थानायफोरनिखौ।
नोंहाथ मोनबाय सासे मानसियाथ दाख्लै नोंनो नै रोजा बा नैरोजा बाजौ हरथारदों
हरदों हरदों मोनबाय मोनबाय माखासे गैला माबाया जिबा जिबाजौआ थांबाय गैला।
बाब्रे ओरैनो बाहायजोब्बायना माथो
देनाय लोगो लोगो थां थांदों ना
ए ए
ओमफ्राय आं बिराद म थांनोलोय नों सो थांदोंमोन आलासि जानो मालाय स्रोथ स्रोथ थांख्लायो दे मानो थां
थांगौमोन थांखोमानाया खोथाया ओरै जायाखै माने दे जों बै सासे मानसिजों आंजों काजलगावाव थांदों काजलगाव थां काजलगाव बाजाराव थांनाय काजलगाव बाजार। थांनाय खारनाबो जाहैबाय दा दाख्लै थांनाय रबिबाराव बेयाव माबा गस्ला गस्ला लाबोनाया। आखाइ गोलाव गस्ला लाबोनाया दे राइदिं देद राइदों जाहैदों गिदिदद्राय आरो बेखौ गानजाया नालाय सोलायहैनो होननानै सोलायहोनानै थांदो जों फैया थांबाय थांनानै फै थांनानै बेरायखांनानै फैनानै ओमफ्राय माने लामायाव जाबोबाय आरो नआव थानो बादोंलै अबावबाफोर बेराय खिस्थ जायगाफोर नायसै जाबाय ओमफ्राय बबाव थांनो दाना ओरै सासे मानसिया नआव दंहैयो नालाय। थ बिसिनाव थांसै जाबाय। र होमबालाय। फन हरनि आं होननानै र होमबालाय फन हरनि होमबालाय बुंबाय आङो फन हरबाय खननै खथाम हमा साला लायन गैया नामानो आरो नेदाबो जि फब्लेम जाहैदों मैया बिसिनाव ना ओमफाय उनाव हमनानै थांगासिनो जों डाइरेक्ट होनहरबाय नालाय आसोला बेबो फोथायबाय।
उम।
फोथायबाय नालाय थांबाय जों दायरेक्ट।
ओम ओम।
थांनानै इजिनो ओंखाम जाहोहरबाय आरो एसे।
ए मा बेदरजो जाहोहरखो बे?
बयलार सो, खान्थाल बेगद, बयलार आरो बयलारजों आलु भाजाबाव।
ओमाय नआवलाय सोथो दंमोन बिसिनावलाय?
नआव। बिमा दङमोन। गासिबो दं माने फिफा गैयामोन बिमा दं फंबाय दं गाव दंमोन ओमफाय।
ए। ओमफाय गावहालाय मालाथो फै मालाथो फैगोन बायदि बुंदों।
बेना आनजादा नैजिबायाव दंनो। नैजिबायावबा आरो नै जोंना माथो हारिमुनि मावबादाबो लानो नागिरदों। जिदनिफ्राय होननाय बायदि खोनादोंमोन बियाव फैगौमोन आरो बे। जिदनि सिगां फैनो होन्दोंमोन। नङाबा जिद खालि फैगोन बे गाबोन। जेनेबा। जोंनि सिगाङाव जोंनि सिगांआव बिदि माबादों खोन्थादो मैयाहाय।
होमबालाय बेनो खोन्थानांला जायखिजा। बै बाथ्राखौ मा होनोलाय बै जेनबा फावसायफिननायखौ खिन्थानांला। बेखौ माबा दा लेट जार लेट फैबावगोन बियो उन फैबावगोन बियो उनाव फैबावगोन ओंखायनो। गाबोननो सफै
बेरायबोबाय जों मैया सासे मानसि मैया बेरायबोबाय जों। नखरनै बेरायबोबाय जों मैया बैइ सासे बिब सासे बिब ओमफ्राय सासे बैयो गारि गोनाङा
अ गारि गोनां अबे साइतनिया? अ दाख्लै हाबा जाहैनाया
हाबा जाहैनाय ओं। आरो गारि गोनाङालाय सास ओ गारि गोनाङा सासेया रा दाखालि जों बैयाव हाग्रामा ब्रिज खाथियाव बैसागु रंजानायाव माबा बादायलायनाया आंजों देमसि बादायलायनाया।
अ बिजों
ओ बिसिनाव हाब
ए ग्लेमार गोनाङा?
औ औ
उम उम ओमफ्राय माबा मोनसे नालाय मा गय गय
औ बेख खौनो जाबोबाय गय फाथैखौनो। ओमफाय साहा लोंबोनाय जायासै दै बिस्नाव मोनाबाहाय गैयालै। ओइ अ जौ जों लोङाना बिदि।
थांमोननाव मोन बा मोनबो मोनलोङाखै?
बिसनावबो गैया। मा नै खोथाया ओरै जादों अखाया हाथारसै अखाया हाथारसै खोमसि जाजोब्बाय। बिदि जानानै अखा हाहां हाहांना अ ओमफ्राय गैया बिसिनाव बै ग्लेमार गोनांनाव माबाबोबाय। दसेल थाबोबाय ओमफ्राय दसे थानानै अखा हो अखाखौ जि गिनानै जि खर सालायबोबाय नैबे आमगुरि आमगुरि बाजार बारनानै अखा लोगो मोनबोबाय लोगो मोनै मोनै मोनै मोनबोबाय मानसिफ्रा थिंख्लाब गासिबो सिजोब्बाय। हाग्रामायाव हाग्रामायाव बेसिबांबा गोथौ गोथौ हाखरखौनो मिथिग दै दंजोबो ना सालायग्राया सालायग्राया ब्र ब्र खननै हासोसनबाय रा मान सेस टिंक्लाब मानसिफ्रा सेस टिं
ए नोंसोर माबाबोखादों मोनाबोखादों?
मोनाबोखादों औ साराय सातथा साराय सातथानि बार आं आठथा जाफैदों नआव जोङो बै ओमफ्राय अखा हानानै हाग्रामायाव दसे थाथ'बाय ब्रा दसे थाथ'नानै मबाइल थबाइलखौ दखान दंना बे हाग्रामायाव?
उम।
बेयाव प्लास्टिक बि बिनानै माबाबाय मबाइल आरि सोनानै दावखो बोफैनबाय दावखोबोफिना नैबे खाग्राबारिया खाग्रा बारिनि फ्राय एरै हाइरडआनो गोरान गोजा ओमफ्राय अखायानो हाया
उम नोङो बेखौ आइ दैमा आइ दैमायावना।
औ औ।
उम बेहाय।
ओ बिनिफ्राय ओरै बारबोनानै ओरै खाग्राबारि। मोननाय मोनसे गामि दं आरो बिनिफ्राय। अखायानो हायाखै। हाइरड गोरान गोजा जोंहा मानसिफ्रा थिनख्लाब।
उम उम ओमफ्राय लामायाबो फुरा दख्लाखा जाहैबाय दा।
औ मोजां नङालै दाबो लामाया जि खस्थ'।
गोजौ गाहाय गोजौ गाहाय ने।
उम गारिया थांनायाव आंसो सालायलांदों आखाय सा हाजोबलांदो बोखे बायनानै।
खाय सायोना।
नोगोद सायो गोजौ गाहायना हाखर गोजा
उम। लादो नोंहाबो गंसे लानो होननाया माथो।
रलै दाबो माथो मोनाखैलै बेखौनोथ' नेगासिनो आं नेनोनो बाबाय बे मोनबानो जाबायमोन। औ सानायानो गासिबो फैमाल गोजा सयथिबो। खाफालानो मा बायदि जाखोथाय आंना।
नोङो माबाखौ दङ होनबा होनांगौमोन बै माबाया एखो ए। उम बेखौ होबानो जायोमोन नों मोनसेखौ। नों दा बैनिखौसो होदों नालाय फैसा गुराया। बै मोनसेखौसो होनांगौमोन नों दा बै बुस्थुनिया बांसिन हाबो माबा हाबाखै नो बे मोनसेनि आबुस्थुनिया मोनसे ना
अ बेखौथ' बे र' नोङो नों नोंना ओमफाय नैजिगुजौआ हाब दोंना हाबाखैलै?
हाब्बाय हाब्बाय बेयो
नैजिगु
बेबो दाख्लै बेनि उनाव हाबदों उनावसो हाबदों
ए मोजांलै नोंना मालाय खाफाल मोजां बालाय बिसिना
नोंना हाबाखै?
हाब बे बे हाबबाय नैजिबा हाब्बाय ओमफ्राय नैजिबयासो हाबाखै माला हाबनो माला हाबो हाबथोंसैलै बांद्राय माबालां आसा खालामला मोनबा मोनबाय मोनाब्ला मोनाबा मोनासै होनना थाबाय आं।
उम उम बुंदों माबाफोरा गिदेर फालाय बेयाव माबानि गेजेरजों
गेदेरफ्रालाय गे-गेदेरफ्रालाय मोनग्रो होनदों बिसिना। खालामनाङा जेरैखिसा मोनगोन होनना बुंदों
औ बिदि होनखादोंना दाख्लै आं नुनाय नुनाय नों माबा होननाय जों थासान्दियाव सिन्था खालामना होनना बुंनाय खोथा दं आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंबो नोंसिनि थाखायनो खस्थ खालामगासिनो नाय दं नालाय। नंगौ जागोनदां मोनगोन। दां मान मोना जानो
मोनगोन मोनगोन बारा गोबाव हाबसिगोनदां बे दान मोनसेनि गेजेरावनो हाबसिगोनदां। बुंनो हाथ'ला बेखौ जिखुनु एसे थाब आइदियायाव औ बुंनो थांबा आयदियाव ओमफ्राय दाबो ओंखाम ओंख्रि सङाखै नोंसोरो?
सङाखैलै आं संनो बादों आरो बिसोर संथोंनोसै। आं मैया संना जाहोखादों हा सङाखै सिङावसो दङ मा खालामगासिनो थाय।
ए आंहाबो ओम ओम। आंहाबो नआव रावबो गैयालै मोसौ बोरमा खानो दिगदारथार बेखायनो थाथदों नआव थाथनांदोंमोन जानो फैदों आं माने।
उम।
मोसौआबो गाइखेर होयोना आमफ्राय फुङाव सानै नङाबानो सेरजाया।
ए
सानै नङाबानो सेरजाया एखायनो सासे हमथाग्रा सासे सेरग्रा नांगौ नालाय ओरै सानै नांगौ। जुनथाय बोनांगौ
आथिं खाख्रबजोबनांगौ ना
औ औ आरो हमथाबावनांगौ बेनि सायाव
आरो थाम्फै होननांगौनंसेनदो
औ
था
थामफै होबावनांगौ।
उम ओइ साया माबायदिब्ला गोथाव थाव सायानो गो सायानो गोथाव जायो नामा सम सम
गोथाव जायोब्रा नों-नों लोंनाय नों-नों लोंनाय आं फुनानै आं फुदुंनानै लोंहोगोन नोंखौ
गय खौ- थ जाया नङा जाबाय आङो खुनुरुखुम। ओमफ्राय गय थाबैखौबो लुबैफिनबायसो मा जाख- खोथाय
साखौ
लुगैयो ओमफाय आं लों लुबैबाबो लोंलाना लोङा नालाय लोङा।
मा जानांगौ मा जानांगौ लोंनायालाय
ब्रा आं माने मानसिफोरखौ मा खालामनाय जागोन ना। रुलस सिफायना होनाय बायदि जागोन ना दालाय
जेबो नङा जेबो नङा नों गोसो बेखौ दोजोबो दा सानसेबा नों जेनेबा आं लोंनो लुबैदों नालाय आं लोंफिनबाय बेबायदिब्रा। आंलाय सिगां गारदोंमोन आलाय आंना उदैयाव ओरैबायदि प्रब्लेम दंमोन बेखायनो आं माबा जेंना दङ- मोन बेनिखायनो आं लोंनायखौ गारदोंमोन दा लोंफिन
नंनाया नंगौ जेनेबा आंना बे गेसट्रिक दंमोन थेवब्लाबो सालोंबा गेस- थिग जायोमोन आरो ओमफ्राय दा जाला बांसिन ओमफ्राय खमनोसै ओमफ्राय सम सम बिदिनो जानाय लोंनायनि जायो आरो
औ औ जानाय जोंनाबो जायोना सम सम जोंनाबो जायो
थाव जायोलै मालाबा माने सायाबो आयौ माबायाव गोजां बोथोर समाव साबसि जायो दा।
उम्म आरो दा नै दा दा
आरो
ओ बरिया जाखायो।
उम ओइ दे दानहरदों ओमबा दे।
औ जागोन दे
थाब दोनदो दे।
दे दे
उम।